हेलौ औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ दा
औ दं ओरैनो नोंथां
अ नोंथांजों आङो जोंनि दारिमिननि सोमोन्दै रायलायनो होननासो फन खालामदोंमोन नोंथाङा राय्लायनो टाइम दङ ना
औ औ दं नोंथां
ए दारिमिन होनना बुङाबथ' नोंथाङा मिथिखागोन नङा होनोमबा
औ
थ नोंथाङा दारिमिननि सोमोन्दै जि एसे मोनदांनो बा मिथिगौ बेखौ एसे बुंना होनायबा मोजां जागौमोन नामा
औ दारिमिन होनोब्लाथ जोंना ओ जोंहा गोबां दारिमिन दङ
औ
आसाम रायजोआव आबादारि हाग्रायारि खनियारि आरो दैयारि सम्पदावनो जोंहा धोनि बै सम्फदफोरनि सायाव सोनारनानै रायजोआव माखासे अनजिमानि सिल्प' दारिमिन महर मोनखांदों दा मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय सरासनस्रायै जों जोंनि गोनांथार माखासे बेसादफोरखौ जोङो ओ मोननो हादों जोंहा गोनांथार गुबुन गुबुन माखासे मुवा दङ जायफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय थोंजोङै मोना बे बेसादफोरखौ मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय जोनथोर मददाव जुनिया आदब बाहायनानै बानायना लानाय जायो आरो बेबादि बेसाद थियारि खालामनो थाखाय मोनफा मोनफा दिहुनथाइ मिरु बा दारिमिन महर मोनखांदों दा बिदिन्थि महरै खुननिफ्राय खुन्दुं थियारि खालामनानै सि जोम सुनै अन्थाइनिफ्राय सिमेन्ट हा खुसेनिफ्राय सेनि औवानिफ्राय लेखा बिलाइ फाथोनिफ्राय कारपेट मना बस्था आरि बानायग्रा दारिमिनफोरा जोंनाव जाखांदों दा एखे रोखोम गोथां मुवानिफ्राय मोनसे दारिमिनाव गोबां रोखोमनि बेसाद दिहुननो हायो जेरै फाथोनिफ्राय दिरुं बस्था थयला कारपेट आरिखौ जोङो बानायनाय जायो आरो। आसामनि हाया साहा आबादनि थाखाय जोबोद मोजां। बेवहाय गोबां बिबांनि साहा दिहुननाय जायो। ओ जिहेथु गोथां मुवानि सायाव बिथा खालामनानै दारिमिनफोरा महर मोनदों बेनि थाखाय आसामाव गोबां साहा दारिमिन जादों आरो। दा बुंनो थाङोब्ला जरहाट जिल्लानि टक्लाय मुंनि जायगायाव काहानि बिजिरसं मिरु दङ। भारतनिफ्राय फ्राय बाजि जौखोन्दो साहा आसामनिफ्राय दिहुननाय जायो आरो। साहा दिहुुननायाव भारतनि जायगाया ओ मुलुगनि गेजेरावनो सेथि होननानै बुंनांगोन। दा आसामाव मोन दाइनजौनिख्रुइबो बांसिन साहा बागान दं आरो। ओ जेरैबादि तिनिसुकिया डिब्रुगर शिबसागर जरहाट गलाघाट सनितपुर जिल्लायाव बांसिन अनजिमा आरो दरं कामरुप जिल्लायाव बाङाय अनजिमानि साहा बागाना दङ। दा बागाननिफ्राय गोरलै बिलाइखौ खानानै फोराननानै जर'खा आदबजों मेसिनाव साहा बिलाइखौ थियारि खालामनाय जायो। आरो बेबादि साहा बागानफोरखौ लानानै मोनफा मोनहा मोनफा मोनफा साहा बिलाइ दिहुनथाइ मिरु महर लाना खारो आरो दा फालांगियारि बिथिङाव महर लाना सिखारनाय बे दिहुनथाइ मिरुफोरा मोनफा मोनफा फिसा दारिमिनाव महर मोनदों। बे साहा बागानफोराव खामानि मावनानै लाख लाख सुबुङा जिउ खांनानै दङ। दा बेफोरबादिनो आसामनि साहा बिलाइखौ भारतनि गुबुन गुबुन जायगा बा गुबुन हादराव ओ दैथायहरनाय जायो आरो। आरो बे साहा बिलाइखौ गुबुन हादराव दैथायहरनानै जोंनि हादरा - रांखान्थियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हादों।
दा नोंथाङा उम मिथिगौ जानांगौ जे दारिमिनाव जोंहा गोबां ओ मुवानि गोनां जायो। ओ जारिमिन मोनसे महर मोननो थाखाय थोजासे बिबांनि गोथां मुवानि गोनां जायो। आरो दारिमिन गायसननो हा आरो गोबां फुन्जिनि गोनां।
गोथां मुवानिफ्राय दिहुननाय मुवाखौ ओ थियारि खालामनो बांसिन अनजिमानि जौगा माननि जोनथोर गोनां। दा बेबायदिनो गोबां नांगौ जायो आरो अब्लासो जोङो दारिमिनफोरखौ जोङो फसंनो हायो। दा नोंथाङा ओ आसामनि बा जोंनि दारिमिनफोरनि सोमोन्दै ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ थह दारिमिनफोरनि बुङोब्ला जों जेरै दा जों जाबाय थानाय सिनि नङा होमबा? दा जों सिनि बेखो माबोरै बानायनाय जायो मायाव बानायनाय जायो आं बेखौ एसे फोरमायना होनो नोंथांनो।
औ।
दा सिनि दारिमिन जेरै सिनि दारिमिनफोरा खुसेर सोमजिग्रा जायगाफोरनि खाथियावनो जायो।
औ।
मानोना सोमजिनाय जायगानिफ्राय गोथां बेसाद दारिमिनसिम थाबै लाबोनायनि माने खुबिदा खाबु जायो।
ओ।
बे शिल्प'नि थाखाय जौगानाय जोथोन आरो आखा फाखा माव दांसानि गोनां।
औ
जेरै भारतआव ओ जोंनियाव भारतआव गं नैजौनिबो बांसिन सेनि दारिमिन दं आरोना।
औ औ।
दा बेनिनो द'जि जौखोन्दो सेनिखौ साहा भारताव दिहुननाय जायो। जेरै गुबुन फारसेथिं खोला भारतनि हाया खुसेर आबादनि थाखाय बांसिन बानजाथाव जानायलाय गोदानै सिनि दारिमिनफोरा बेयाव गायसनजादों। जेरै बुंनो थाङोब्ला बिहार, उत्तर प्र देश, अन्ध्र प्रदेश, तामिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक आरि रायजोआव सेनि दिहुनन्नाय जायो।
औ
जोंनि हादराव सोमजिनाय बांसिन बाहागो सिनिखौ हादरनि गेजेरावनो जों बाहायनाय जायो।
औ।
आरो जेरै जों लेखा बिलाइ लेखा बिलाइनि दारिमिन। लेखा बिलाइ दारिमिननि गाहाय गोथां औवा जाबाय लेखा बिलाइखौ जोङो औवा बिफांजों बानायनाय जायो आरो ना। दा दासान्दि लेखा बिलाइआ बाहायनाया बाहायनाया मुलुगाव बांबोनायनि थाखाय आथिखालाव मा सरल बिफां, देब' दारु आरो गुरै दंफांनि गुन्द्रानिफ्रायबो लेखा बिलाइ बानायनाय जायो। बेनि अनगायैबो गांसो गोजाम खुन फाथोनि दाखोर आरिनिफ्रायबो लेखा बिलाइ बानायनाय जायो। दा गुबुन हादरनि रुजुनायाव भारताव लेखा बिलाइ बानायनाय दारिमिना जोबोर खम। हादरनि लेखा बिलाइ दारिमिननि बांसिन बाहागोआनो मा कलकाता आरो मुम्बाइनि सेराव थानाय।
औ।
दा जोङो दारिमिन बुंना बुङोब्ला जों जेरै इन्दि खुन्दुं बानायनाय बा बेफोरखो माबायदि बानायनाय जायो जेरै गंगार थाइसिब बिलाइया पाट एम्फौनि आदार न होमबा दा गंगार थाइसिम बिफांखौ आबाद खालामनानै पाद एम्फौखौ फिसियो एम्फौवा लुनाय लाथानिफ्राय जेरै रेशम खुन्दुं दिहुुनना पाटनि सि बानायनाय जायो बेबायदि खुन्दुं बानायनाय आबाद जोबोर गोब्राब बेनि थाखाय गोब्राब मावनाय आरो सोलिनो गोनां बेनि थाखाय बे शिल्पआ गिबियाव नखर शिल्प हिसाबै जाखां आथिखालाव जोनथोरनिबो पाटनि सि बानायनाय जायो जेरै रेसम सि दिहुननाय भारत मुलुगनि गेजेराव नैथि हादर हिसाबै मिथिजादों कर्नाटक रायजोआवल' हादरनि गासै दिहुननायनि खारसे बाहागो रैसोमनि सि दिहुनो कर्नाटक रायजोनि बांगालुरु बांगालुरु होनना मिथिबाथ नोंथाङा मिथिगौ नङा होमबा बांगालुरुनि अनगायैबो बो सोनाब बंगनि मुसर सिदाब आरो बिसुर तामिलनाडु कान्चिपुरम काश्मिरि श्रीनगर उत्तर प्रदेश बेराजआरिया रेशन शिल्पनि थाखाय मुंदांखा आसामनि सु कवालकुसि
जे गुजरातनि गान्धीनगर आरिया रेशोम शिल्पनि मुंदांखा मिरु दा खुननि सि दारिम खुननि सि दारिमिन खोथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ न होमबा
औ
दा खुननि सिफोरखौ जों माबायदि दिहुनो माबायदि माबायो दा आं खुननि‌ सिनि बिखय आं बांद्राय बुंथ'ला आं दिनैनि सानो रायलायनायखो आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानदोंमोन ओ नोंथाङा मा होनो
औ दे नोंथां